औ आदै
मा खालामदों
आ ओय दासो ओंखालाम जाखांदां
मा ओंख्रि
दालि सोलै
ओफ्राय
दालि आमफाय थालेर थालेर ओइ थालिर दावउखा होनोना बेखौ हानानै फाजा एवनाया
ए
आमफाय बैसाननि फाजा खांकिल'र आलु फाजासो
गोथावथ
उम
आं नोंनाव हरनोसो नागिरदोंमोन
ओमफाय नों हरगोआ आं दय खेबसे हरखांबाय ना
सोरनाव?
फन नोंनाव जाखाङाखै दा?
ओहो फैयाखै?
आं खालामदोंमोन दहाय।
दालाय मा खालामदों?
जिरायनानै दं ओरैनो। ओंखाम जाखांनानै।
रावबो गैया?
रावबो गैया।
थाम्फैयानो नोगोद दंलै।
थामफै अरनाया।
थामफै बेराद अरो।
ओइ मोजां थारलालै बेमार जागोन नङाबा।
मुसारि-मुसारि खोंनानै थानाय सिन सिङाव जिरायना आराम
मुसारि सिङाव थानो हायो आरो ना? जुथा खेवदो आरामसे
जिहेथु दहायनो खेवखानाय
उ गरम जायाखै?
गरम गरम बिरादनो
ओ फांखा गैया ना इसि होननानै जायो।
इसि गैया। माबा फांखा दङ। फांखा होना थानो हायो।
ओ। ओ, जोंना थान्दाथारलै नै गुसु मोजांथार।
मानोना बे सिङाव गरम जायो बिराद बोरैबाबा होदिंजोबनाय ना।
उम उम ओ।
गरमखाय।
अबाव दं नों मावख'आव दं।
आं दासो न'निफ्राय मावख'आव थांगासिनो। आंनि थाग्रा खथायाव ओ।
सासेयाबोथ' गैया बे औ गोबाव जाबायमोनथ आरो
मा नाम नों
ए बे आदा धोरोमखौसो होनदां बेथ' गैया खामानियावसो
नआवनो दंलै
न'आव दं खामानि थाङाखै बे
उमहु
नों दिनै बेखौबा हारसिंसो जायोना नों
आं हारसिं खाजो दासान्दि
बेखौनोथ' होनदों आं बियो हरनि हरनि खामानिबाथ' बियो बेयाव उन्दुनाय जायाना
जोंनि गियाना बिना खामानि गैया ओमफ्राय दा थांगोनसो नामा खामानियाव सोरनियो बेयाव थांला बायोना बिसोरो
अ सोलाय सोलाय दस्रानि खामानिखौ मावो आरोना
दस्रानिखौ मावबा रांखौ बुरजा मोनबाय नालाय ओंखायनो
उ
नुवाखै जों बेलासियाव साहा लोंहैलायबाय जोङो ज' ज' दखानाव
औ
गैयामोन मानसिया जों ज' जाहैदों ओमफाय
बल जोयोना इयो
बल बलबो जोआखैमोनलाय मान आसा
अ होमबालाय थांखाबायमोन खोमा खामानियाव थांखाबायमोनदां होमबा
थाङाखैमोन आङो जोंनि हानजानि मोनसे सावरायग्रा माबा दंना बाहाय हरनानै सावरायनायाव गावबो रायलायहरलायनो हालायदों आरो
ए
ओंखायनो हागोनदां मानसियाथ' गैया नै खोरखिजानो खोरखिजानो माबासो
थांबाय थांबाय बे थांबाय बे खामानियाव बालाय ना न'आवसो दङ
ओम न'आव थांनो माने अबेबा लोगो लोगोजों थांदों बे ओमफाय लोगोफोराव थांना माबा ब्दिनो एसे ज अबेबा जानाय लोंनाय जाहैआखै बे
हाथरखि ओंखारदोंलै अखा हानाय नंला दा
अखाया हाथ'नाय नंला सान
माइ माइ गायनायावसो एसे जेंना जानो हासिगौ
ओम जेंनाया जाहैसिगोन हाबायना बिराद
बिराद हाबाय खि
उम
माइ गायनायाव
नांगौ समाव समावसो लांदां जासिगोन मोना मोनायाव हानानै सानाव आराम थाबाबो सानदुं दुंबाबो
औ आराम जायो होमबाबो
ओम बेखौनोथ' नङाबाथ' आरो उनाव उसुबिदा जाहैलायगोन
सुबिदा जायो हानांगौ दा थ दैज्लांना माइ गायनाय बोथोराव अखा मोनाबा बोरैबा जायोना थांनाय बोसोरावबोथ' मोजां जायाखैना
उम उम
फ मोजां दाथ' बिराद हाबायना सिगां हखाबायना अखाया
उम उम बोथोरनि सिगां नांगौनिसिम एम्बुसो एम्बुसो जानो नंदोंमोन आंहा मैया ना दाख मोनलाय अखा हाबा एम्बु जा गोसोखांबाय आं गाबो मैयाबो साना बे बोसोराव एम्बुखौबो मोनजानाय नंला नामा थांनाय बोसोरावबो एम्बु मोनजायासै
दाखालि जाखांबाय आं
नोंसिना नोंसिना बिदायानो नागिरदोंना दाखलै
बैसिनावबो आदा नेर्सोन मोननाव
उम जोंहा गैया
बायनानै लाबोदोंमोन
आं अबा अबासो जाहैला बायनोसै जेराव मोनजायो बेयावनो दखानफ्रावसो
दखानाव मोनो ना ओ ओं बायनानै जाबा
उम ब्रै ब्रैजौनो केजिसेआव
केजियाव ब्रैजौ
उम बुरजा बुरजा लाथारो दामानो
बायनानै जाबाबो होमबा
उम
दाम होनानै बायनानै जानांगौ जाबाय
मोननो थांला नालाय जिरातखौबो दा बेहायनो बेनिखायनो दाम बुरजा लाग्रा जाबाय
लासै लासैनो गोमालांजोबसिगोन नै
बेफोरोथ' गोमालांखासिगनो जि नागिरायो आयै दाख्लैफोर जोंनि न' सेर सेर जा नागिरो मानसिफ्रा गथ' गथ'
होमबा बावथ' बेफोर जिरादा थाबावनो लासैनो गोमालांजोबसिगोन
जोलैयानो एराबालाय ने ओम नोगोर सोहोरफ्रावसो थाला जोबसिगोन बिसोरो
औ
नोगोर सोहोरनि
नोगोर सोहोराव जायाना ओम मुगैनो ओंखारोना लेथ्रा जाग्रा
मोजां होननानै जायो
ओम हाब्रु दैब्रु बे लेथ्रा माबाफ्राव थायोना गरखायफ्राव थायोना लेथ्रा गलांनाय बेफोरखौ जानायखौ जानो बायो मुगैनोसै
ओम
बेनोथ'
नोंना बन्द' मोनथारा नामा खामानिया
ओम बन्द'थ' मोना
ओम
आं गैयाबानो बेयाव नेग्रा रावबो गैया जायोना
ओम
था फैथारनांगौ जायो गावसोरनो खोन्थानो हायि बिगुमानो खोन्थानो हायो
ओम बायसान्स माबा मोनसे जायोबा आङो
गुबुनखौ होगोन आरोखि ना
ओम ओम लिंहरनानै ना
लेंहर थ'नानै दोनगोन आरो जेनेबा सानसे साननै थाखायनो बे फैद' फैनो हायाबा आरो
ओम
बायसान्स माबलाबाथ' लोमजाबा साजाबा नोङो फैनो हायाबो जानो हागौना सिगां बिगोमानो खोन्थानो थिनदों आरो गाव
ओम ओम ओम बिनि थाखाय सुबिदा होखागोन ना मानसिया मानसि जानानैलाय आरो नों थाबाय थायाना माबा मोनसे माला लोमजानाय साजानाय जायो ओम
बेखानथ'
गारि घराना मा जायोना
उम आरो जोंलाय मानसिनि देहा
उम जिउ गोनां उम उम उम जोंहा बेरायनांगौमोनलै नोङो
अ बेरायनांगौ दस्रा जायगायाव आराम मोजां जायगायाव
सरलपारायाव थान्दा थान्दा दुगैनांसिगोनलै ने
सरलपारायाव उम गुसु
नोंहाथ' सानाव सोलाबखायोना र' आंबो सोलाबसिन र' ओ लांनानै उम इस
उम उम उम मेर्ला थांगासिनो ना जों गामिनाबो सोरखौबा सोरखौबा नुला बायदोमोन आं
उम दासान्दि बिराद थांदों जायगायानो थोलाय आयै
लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा
औ मैदेरबो ओंखारथेलाबायनाय नुदों आं माथो
देरा नों मोनाजासे थान नाङा आरामसे नों थिन सारिथा सारिथाबानो ओंखारबोनांगौ जायगानिफ्राय था जाग्रा थावनिनि फ्रें
उम
ओंखारबोदो ओमफ्राय हेला नोङा स्रां स्रां आवनो आराम सफै
उम उम मोनाबाथाय गिनांसि गौ आरो ना
उम हाब ज' ज' फालो फालोसो ओंखारो माने थाग्रा जायगा गैलाना ओंखायनो
हाग्राफोरखौनो नोङो दानस्रांजोबै दानस्रांजोबनानै नों थायोबा न' लुनानै थायोबा
औ अबाव जायगा मोननो
जोंगोन ना आरो बाव जायगा मोननो जानाय आद दारनि आंखाल जानसै
बिफा खायनोथ' मानसिफोरखौबो उद फट खालामफैयो
आख्रमन खालामफैयो खायन्थ'
मानसियानो खालामग्रोनाय जायो
उम बिसोर खालाम जायगाखौ गावसिनि जायगाखौनो नुयो गासिबो फोजोबस्रांजोबबाय नालाय उल्था ओमफ्राय मानसिखौ खालामफैफिनसै ओनलाय
दे आदै होमबालाय आं ओ लाखिथ'नोसै दे।
लाखिथ'दो ओं दे